ना नोंथां खोनादोंना औ खोनादोंना? अ खोनादों दिनि गोना बावहाय नोंथां
औ नोंथांनिसिम आंबो नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय।
हाबा जाबाय औ दा आं दा नोंथांजों जेनेबा फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय मोनसे दानि सायाव रायज्लाय होननाय हरनाय जादोंमोन आरोदा नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ नोंथाङा होनो हागोन।
औ औ दा
औ नोंथांनिखौ ओ खोनायाखैमोन नोंथां
रगायनायनि सोमोन्दै आं सावरायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां
औ नोंथां सावरायजागोन नोंथां
सावराय जागोन नोंथां जनि दावबायनाय थायो नामा होमबा नोंथां
औ नोंथां
जेरैहाय जोंहा दासलि जों नुबाय थादों गोबां सुबुंफोरा बायदि सिना बोजों बोजों बे मबाइलखौहाय नायनो थाखायनो जोंहा बिनि दावबायनाय थांनायखौ नुगासिनो दङ आरोना दासान्दिहाय गोदोबो
औ नोंथां
गोदो गोदाय जांगौ गैयैनि थाखाय सोंनो गोबां मोन बिदिनो जोंहा बे खायसे गोबां टि भि सेनेलफोरावहाय ओंखारग्रा बा भिदिव लाबोग्रा बेफोरबादि सासे सानैल' लुबैग्रा औ नास
औ नोंथां नोंथांनिखौ बारा
अ
औ औ नोंथां
औ म दायनाय होनो बुंला जेनेबा जोंहा गोबां गोजान गोजान जायगाफोरावहााय मिथिंगायारि समायना नुथायाइफोरखौ नायदिंनो थांनाय बेफोरबायदिखौनो दावबायनाय होना हबा नोंथां? आरो बिब्दिनो गोबां बायदि बायदि रोखोमनि दावबायनाय दंबावो। बुंनो थाङोब्ला जेरैहाय फरायसालिफोरनिफ्रायबो दावरायो बा जोंहा गोबां गोजान गोजान जायगायाव थानाय थानसालिफोरावबो दावबायो बिब्दिनो आरोबाव जोंहा ओ बिदिनो गोबां रोखोमनि दावबायना थायो आरोना बेनि गेजेराव जोंहा सानै सोलिबाय थानाया नुबाय थानाय बांद्रायै सोलिबाय थानायानो जोंहा मिथिंगायारि समायना महरफोरखौ नायनो थाखायनो गोबां दावबायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय जोङो ओ मबाइल दङ जोंहा बा जोंहा नेटवर्क साइट दङ नालाय जेखौ जों ससियेल मिडिया होनो बेफोरनि गेजेरजों सुबुंफोरा दानिया दावबायबाथाय होनाय जायोना बेखायनो जोङो नुनो मोनो आरोना गाव दावबायनो थाङाब्लाबो एसे जायगाफोरखौ जों मबाइलफोराव नायनो हायो जोंहा ससियेल मिडिया साइट फोरावहाय नुनो मोनो आरोना बिबदिनो गोदोनि दिनावहाय बेफोरबायदि बि दावबाया अब्ला गोदो दिनाव बा जोंहा बेफोरबायदि इउटुब फेसबुक बायदिसिना ससियेल मिडिया फोर गैयामोन आरो बेसराहाय बिनिफ्राय जोंहा सासे सानै टिभि सेनेलफोरावहाय बिसोरजों ओ कानेक्सन खालामना लानानै बिथांमोना केमेरा फिसाचार लानानै बिदि दाउबायोमोन बिदिनो सिरियाल जेरै होनो बेफोरबायदि दावबायनायखौ बिथांमोना दायुबफोराव जेरैहाय खोन्दो खोन्दो होलांबायथाय बेफोरबायदि होयिखौ नुयोमोन आरोना जोङो सासे सानै सुबुंखौ दानाथ' गासैबो सुबुङानो ससेेल लामा दावबायबाबो बा बहाबा ओंखारलांबाबो ओंखायनो आगोलावनो जोंहा जेरैहाय ससियेल मिडिया फोरावहाय खोन्थालांनाय बा पस्ट होनायखौसो नुनो मोनो आरो ना नोंथां। दा बेखायनो जोंहा बेफोरबायदि दावबायनायखौ जोङो गोबांनो नुलांबाय थायो। दिनै दावबाय दिनै नुयो बेबायदि आरोना। बिनिफ्राय बिदिनो जोंहा बेफोरबायदि दावबायनायनि बिथिङावहाय आं नोंथांनाव सोंनो सानो जेनेब्ला जोङो खायसे मिथिंगायारि जायगायावहाय दावबायबाय बा जोंहा जेरै थानसालि दावबाया जोंहा फरायसालि जे जोङो खायसे ओ हायुंआरि अरनबारिफोरखौ दावबायलाङो जेरैहाय जोंनि ओनसोलावनो जों बर' माहारिनि बड'लेण्ड जायगायावनोहाय गोबां दङ बेफोरबायदि हायुंङारि अरनबारिफोर बा मोनथाम मोनब्रै बिब्दि बा मोननै बिब्दि दङ नालाय जोंहा बेफोरनाव दावबायनो लाङोब्लाथाय जेनेबा जोंहा फरायसाफोरा माबायदि गियान आरजिनानै लानो हायोबा मानि थाखाय जों लांनाय जायो ए फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथाङा?
औ नोंथां ओ जोंना बिदिनो फरायसालि फोरनि बा जायखिजाया कलेजफोरनि फरायसालिफोरनि बिदिनो दावबायनाय लांबाथ' जोंहा बेफोरबायदि ओह अरनबारिफोरावहा जायखि जाया दावबायनो लांबा जोंहा मोनसे गियान मोनो। दे जोङो सार मेम सार मेदाम मोनजों थां थाङो आरो लोगोसे फरायसा लोगोफोरजों थांनाय जायो आरो नोंथां। बेवहाय जोङो गोबां गियान शओ मोननो हायो जेरै जोङो बाहेरा नुयि नुथाइफोरखौबो नुबोयो आरो जों गुबुन गुबुन सुबुं लोगो मोननाय जायो गुबुन गुबुन हारिफोरनि सुबुं लोगो मोननाय जायो जेरै जोङो गुबुनफोरनि सुबुंनि रावफोरखौ ओ रोङा बेफोरबायदि बे गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो जोंनि रावखौ रोङा बेबायदिनो ओ सासेया गुबुन सासेख खौ सिनायलायनाय नुनो मोनो सिनायलायो आरो औ नोंथां आरो लोगोसेनो जोङो दावबायनो थांबा बिदिनो जिब जुनार मिथिंगायारि समायना रमायना नुथाय ओ बिफां लाइफां हाजो बायदिसिना अरनबारिफोर खौ जोङो नुनाय जायो आरो बेवहाय जोंखौ इन्टा इनभारमेन्टेल हिसाबैहाय जोंखौ लांनाय जायो आरो बिदियाव जों थांनानै जि सिनारि जों नुबोदों बेफोरखौ जोङो बहियाव लिरना लाबोनांगौ बहियाव लिरना लाब हाबनानै जोङो सार बा मेडाम मोननो माने गथायना होनांगौ। बेफोर बायदिखौ ओ मोनो आरोना नोंथां
औ नंगौ नंगौ बिब्दिनो जोंहा जेनेबा फरायसालिफोरनिफ्राय बेफोरबायदि बा कलेजफोरनिफ्राय लाङोबाबो खायसेफोरा जों जा ओ जेरैहाय अरनबारि बा बिफां- लाइफांनि सोमोन्दै फरायनाय जायफोराहाय अनार्स लानानै फरायनाय होननानै बुङो जों बिथांमोनखौबो बिफां लाइफांनि सोमोन्दै रिसार्च खालामनो आनजाद नायनो थाखाय लांनाय जायो बेफोरबायदि अरनबारि जायगायाव। जे खायसे जों मोनथि मोनै बिफां लाइफांनिफ्राय सुबुं माहारिजों माबायदि सोमोन्दो दङ बा जोंहा बेफोरनिफ्राय मा मुलाम्फा मोननो हायो बेफोरबायदि आनजाद खालामनो हायोबा बे बिफां लाइफाङा फिसा फिसा बेन्दोंफोरा मा खामानियाव बाहाय जायो बेफोरखौ बिथांमोना जायफोराहाय ओ जेरैहाय बिफां लाइफांनि सोमोन्दै अनार्स जानानै फरायनाय बिथांमोना आनजाद खालामनोखाय थांनाय जायो आरो ना अरनबारियाव बे बेनिफ्राय जोंहा बिब्दिनो ओ जेरैहाय गोजौ फरायसालि बा ओ थाखो गु थाखो जिफोराव थानायफोरखौबो जोंहा लांनाय जायो बिदिनो दावबायनो बेनिफ्राय बेफोरावबो जोंहा गोबांनो बेफोरबायदि नोंथाङा बुंनाय बायदिनो गियान मोनो जेरैहाय जोङो गुबुन मोनसे जायगायाव थांनानैहाय फरायसाफोरा गावनि ओनसोलनि अनगायै माने गुबुनफोराव माबायदि थासारि सोलियो बा गुबुन ओनसोलनि थासारिया बोरै सुबुंफोरा मा मा खामानि मावनानै जिउ खाङो बेफोरबायदिखौ जोङो नुबोनो हायो बा जोंनि ओनसोलाव बायदिफोरखौ जोंहाय खालामनो हायो खायसेखौ खायसे सोलि ओ सोलोंनाय लाबोयो आरोना जोङो गोबां सु बुंनि गेजेरावनो माने खायसे फरायसाया गोबां गियान बोनानैबो लाबोगोन खायसेया ओ गावनिखौबो होनानै फैगोन बेफोरबायदि जायोना बबेबा मोनसे जायगायाव थांब्लाथाय बेनिफ्राय अरनबारिफोराव थाङोबा जोंहा जों खायसे जिब जुनारफोरखौहाय बेफोरबायदि उदां जायगायाव हमनानै दोननो हाया मानो होनोब्ला ओ बिब्दिनो जुनारफोराबो सुबुंखौ गियो बा सुबुंफोराबो जुनार खौ गिनानैहाय सुबुं आरो जुनारनि गेजेरावहाय माने एसे माबा जालायो आरोना जेरैहाय जायजों माने जों जेरै सुबुंफोरा दावहा जायो बेफोरबायदि माबा मोनसे ओ गोरोन्थि जालाङोबा बिबदिनो बुलाय बुसि बा माबा मोनसे बेफोर बादि मानसिफोरा जायबायायदि जालाङोना बिनिखायनो जोङो खायसे जुनारफोरखौ हाबा गिदिर जुनार बा खायसे जाय जुनारफोरा जोंखौ अरोब्लाथाय ओ खुसेरोब्लाथाय जोंहा जोखोम जायो बेफोरबायदि जुनारखौ जों उदां अख्राङाव हेगारना होआ नालाय बेफोरखौ जोङो गावनि मेगनजोंनो जों बिजाबफोराव नायोब्ला जोङो जेरैहाय रेकर्ड खालामनाय भिडिअफोराव नुनो मोनो बेफोरखौ गावनि मेगनजों नो खाथियाव थांनानै नायनो हायो जों बेफोर अरनबारियाव थांनानै आरो जोङो जिब जुनारनि ओ जिब जुनारफोरा माबाय दिहाय खौसेथि थायोबा अनलायनानै थायो हाग्रानि जेराव बिथांमोना राव लायज्लायनो रोङाब्लाबो जे माबायदिहाय ओ खौसेयै बे मोनसे जायगायाव थायो बेफोरखौ नायथिंनानै फैनो हायो आरोना जोङो बिनिफ्राय जों बेफोरखौनो खायसे सुबुङा बेनिफ्रायनो अरनबारि नायथिं लानानै खन्थाइ रायथाइ लिरगोन बा खायसेया बिब्दिनो सल लिरगोन बेफोरबायदि लिरनानैहाय बा खायसेया मेथाइ लिरगोन बेफोरबायदिनो जोंहा से गोबां बायदि रोखोमनि गियान सोनानै ला नो हायो आरोना आरो गोबां बेफोरबायदि दङ जेरैहाय खायसे जायगा थायो, जेरावहाय जोङो गोबांनो जोंनि हादोरनि थाखाय बा जोंनि हारिनि थाखाय जिउ बावलांनाय सुबुंफोरखौ सुबुंफोरनि गोसोखांथिहरै दोननाय जायो खौ जेरैहाय बिबदीनो कलाखेट्र फोरबायदि होनो‌ बेफोरो जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव गैयाबाबो जेने जोंहा जोंनि खाथियावनो होनांगोन जोंनि औ जोंनि हादोर दानिनो जोंहा गाहाय थावनिफोराव जों हानायखौ नुयो बेफोरबायदि जायगायावबो साइन मिउजियाम होननानै बुङो बिदि जायगाफोराव लाङो आरोना फरायसाफोरखौ फरायसालिनिफ्राय बे जेनेबा सुबुंफोरनि ओ जिउ जारिमिननि सोमोन्दै लिरनानै दोननाय जायगाफोरावहाय जों लानानै थाङोब्ला फरायसाफोरखौ बिनिफ्राय फरायसाफोरा गियान मोननो हायो। जेनेबा नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोनना?
थां जोंनि बे बेफोराव थांनानै फरायसाफोरा जोबोर गियान मोननो हाय जेरै जोङो बेफोराव थांनानै जि गियान मोनबोयो बेफोरखौ जोङो स्कुल कलेजफ्रावबो सार मेम मोनाबा जायखिजाया सुबुंफोरा जाबाथाय बे बे नुबोनाय जायगाखौ जोङो मा खोन्थानो हायो बा सोंबाथाय जोङो फरिखाफोराव फैबाबो जोङो लिरनो हायो आरो जों जेरै सुबुंफोर मोनोबा गाननाय जोमनाय बायदिसिना जेरै ओ जोंना जेरै जोंना बर'नि गाननाय जोमनाय थायो। बेफोरबायदि गुबुन सुबुंफोरा थायो बेफोरखौ जोङो सिनायनाय बा नुबोयो। बेनो लोगोसे जों बेफोराव थांनानै जोङो बायदि बायदि मोनथियिफोरखौ मोनथिबोयो। बेफोरखौ जोङो बहायबा मबाइल फोरावहाय जोङो भिडिअफोर बा फट' जोङो खेबनानै ला फैनो हायो आरो लोगोसे न'खरनि मानसिफोरजोंबो खोन्थिफैनो हायो आरो लोगोसे जोङो। जेरै कुइस बादायलायनाय बा बेफोरबायदियाव जोंखौ माबा मोनसे बेफोराव थांनायनि बार एसे सोंबाथाय जों बेफोरखौबो खोन्थाफैनो हायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ नोंथां।
नंगौ जोंहा दावबायनायनि गेजेरजों गोबांनो बेफोरबायदि
औ नोंथां।
थायोबा जोंहा दावबायनो थांनानै बेफोरबायदिनो गोबां प्रजेक्टफोरावहाय लिरथुमनानै दोनफैनो हायो।
औ नोंथां।
औ।
ओ नोंथां
औ नोंथां।
औ दे बिदिब्लााना गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिमबो।
औ दे दे।
औ।